खोनादों नोंथां? अ अ होमबोला जों नोंथां
औ
औ बर'फोरनि जा-जानाय लोंनाय बागै सावरायनोसै
अ सावराय जायो नोंथां औ
अ जोंनि बरफोरा माफोर माबायदि जायो माफोर लोंङो माफोर थायो बिनि सायाव एसे सावरायनोसै आरो नोंथां होमबा नोंथाङा जागायग्रोनो हागोन ना
औ दे होमबालाय आंङो दासे फोरमायग्रोनोसै औ जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंङो बा जोंनि बर'फोरा गाहायै जोङो जानायनि बेलायाव जोंङो गाहायै ओंखामखौनो जोंङो जायो ओमफ्राय बेखौनो जोंङो सानफ्रामबो बा बेखौनो जोंङो गाहाय आदार महरै जायो ओंखामखौ थिग बेबायदिनो जोंङो ओंखाम ओंखामजों लोगोसे जोंङो बायदिसिना मैगं थाइगं बेदर ना ना दाउ ना बेदर बायदिसिनाफोरखौ जोंङो बेजों लोगोसे जाबावो बैफोरनि गेजेरावनो जोंङो जोंहा बे जानायफोर जेरै मैगंफोर दंङ माखासे लाइ लाफा जों न'आवनो फोनानै मोननाय बिनि उनाव मैथा गोखा मैथा मैथा गोखै, जोगोनार, खुमब्रा, खांख्रिंखला ओमफ्राय बिनि उनाव सबायबिमा बिदिनो आरो गोबां माखासेफोर मैगं थाइगं दङ बेनि उनाव जोंङो जायखौ फाथो जों बेखौबो फोयो जोंङो बेखौ गोथाङैबो जायो ओमफ्राय जों आरो बेखौ फोराननानै बे फाथोखौ जोंङो बिजौ आरो बिलाइखौ खानानै फोराननानै जोंङो नारजि खालामो बे नारजिखौबो बे बे नारजि आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माने बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोनसे माने थावसिन ओंख्रि होननानै बुंनांगोन आरो जोंङो संनानै जानोबा जोंङो जेनेबा जों बेखौ माखासे बेदर एबा नाफोरजोंबो जों संनानै जायो जेरै अमा बेदरजों जोंङो बेखौ संनानै जायो अमा बिबुजों जों संनानै जायो बा आरो जों बेनि अनगायैबो गोबां समाव जोंङो ना फिसाफोरजोंबो नारजिखौ जोंङो सिख्लेबनानै माने दै गोदौनायाव सिख्लेबनानै होनांगौ जोङो बेखौ बिदि खालामनानैबो जोंङो जायो थिग बेबायदिनो जोंङो अमाजों नारजिजों जानायनि बागैनो आं एसे बिनि संनाय आदबखौ एसे फोरमायना होनो
अ दे जागोन जागोन नोंथां
गिबियावनो जोंङो नारजि ओंख्रिखौ संनोब्ला जोंङो बेला मोनसे बा सानसे बेखौ सोमनानै दोनोब्ला बेखौ रुनानै गुरै खालामनायाव गोरलै जायो बेनि थाखाय जोंङो सोमनानै लायोब्ला मोजां आरो बिनि उनाव जोंङो औ बेनि उनाव जोंङो बे दै सोमना दोननायनिफ्राय बोखांनानै सुुनानै जों बेखौ मोजाङै खारै एसे होनानै जोंङो रुयो रुनानै बेखौ गलि होजोबनानै लाग्रोयो बिनि उनाव जोंङो अमा बेदरखौ बा ना बे नाफोरजों सङोब्ला जोंङो अमा बेदरखौ जोंङो एवग्रोनानै बायदिसिना मस्ला मस्लि बानलु संख्रि होनानै जोंङो एवनानै लानांगौ बे एवनाया जेब्ला एसे मोनहां जायो अब्लानिया जोङो बै रुनानै लानाय नारजिखौ जोङो बेयाव लुनानै लुना होनानै ओ बेखौ गोदौहोब्ला दसे सम गोदौ होबावबानो बेयो नारजि ओंख्रि जाबाय आरो जोंनि माने बयनिबो ओ माने मोजां मोनजानाय ओंख्रि। जा नारजि बियो जानो थाखाय थियारि जायो आरो औ ओ नोंथाङाबो से ओ फोरमायनो हागोन नामा जोंनि बेबायदिनो बर'फोरनि गेजेराव माखासे फाइ‌ मैगंफोरनि
अ हा हागोन हागोन हागोन हागोन हागोन नोंथां जोंनिया थ' बर'फोर जानाय होनब्लाथ' जोंनिया बर'फोराथ' ए मेर्ला जायो हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथाय जा मैगं थाइगं जा आरो लोगोसे हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोनबोनाय जिब जुनारफोर, हाखर हाला, बिलोफोराव मोननाय ना, एम्फौ एनला गासैबो जोंनि बर'फोरा जाजोबो आरो आरो लोगोसे जोंङो जानाय होनल्बा जोंनि बर'फोरनिआ आरो गुबै ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि नारजि नारजि नारजिखौथ' बुंबाय नोंथाङा बिनि आरो अनगायैबो अनला ओंख्रि अनला ओंख्रिया अनला ओंख्रि जोङो बर'नि जोंनियाथ' गोबां औ अनला ओंख्रिखौ जानाय नुयो। अनला ओंख्रिखौ जोङो बुंनो थाङोब्लाथ' माबानिफ्राय जोङो माइरंखौ गुन्दै खालामनानै जोङो बानायनाय जायो अन गुन्दै बानायनानै बेखौ अनला खारै संनाय जायो जों खारै होनानै औ अनला खारैखौ जोङो ओ बांसिनो जोंनि बर'फोरखौ दाउ बेदरजों जानायखौ जों नुनो मोनो दाउ बेदर, अमा बेदर होनानै आरो बे फोराव मालाफोर लाथा एम्फौ होनानैबो संनायखौ जों नुनो मोनो बे अनला ओंख्रिखौ
नंगौ नंगौ।
जानो मोजां जायो आरो बेफोरबायदि संबोला जोंनियाव अनला ओंख्रिया आरो अनला ओंख्रियाव मालाबा औवा गाजा होनाबो जों संनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ।
अ जानानै जोबोर मोजां आरो जे जोङो बेफोर नेसारेल माबा आरो लोगोसे जोंनिया दोङो सबाइ सबाइ ओंख्रिखौथ' जों ओ सबायखौबो जों खारै होनानै संनाय जायो। ओ सबाइस ओ सबायाइखौथ' जों बांसिना जों ना बेदर दो बांसिन जायो आरो जों। बुंनो थांब्ला दाउ, अमा बे बांसिन जायो आरो जों। अमा अमा गोरानफोरदों सबायफोरदों संनानै जोबोर मोजां जायो आ लोगोसे ना गोरान्दोबो जों जानाय जायो जोङो बेफोरखौ। जोंङो मेरला ओ गोबां मालाफोर ना बेदर गैयाब्ला जोङो बेफोरनो आलुफोर होनाबाबो माबाफोर होनाबाबो सबायखौ जों जानायखौ नु नुयो आरो जों।
नगौ नंगौ।
आरोसे लोगोसे जों जाग्रा बा मैगं थाइगं' होनोब्लाथ' जोंनिया दं दा लाइ लाफा दं बे लाइ लाफाफोरखौ जोङो बांसिन जोङो बर'फोरा रुनानै जायो लाइ लाफाफोरखौ।
औ
बांसिन मिक्स खालामनानै लाइ लाफाखौ मिक्स खालामनानै जोङो रुनानै जायो आरो गोबां गोबां बिबांनि बेखो लोगोसे आरो दंबावो जोंनिया मैगं थांनाय गाथ्रा गुद्रा दोङो मानि मुनिफोरखौ एवनानै जायो जोङो जेरैबायदि दिंखिाबो दं हाग्रा हाग्रा बंग्राफ्राय मोननाय दिंखिया दिंखियाफोरखौबो जों एवनानै जायो बिदिनो आरो लोगोसे जोंथ' थ' थास' होनब्लाथ' ज थास'नि बिबार फोरबो जायो बिलाइखौबो जायो थास' आथिंखौबो जायो आरो बिनि बेदरखौबो जोङो थास'नि बेदरखौबो जायो आरो आरो थास'फोराबो जो जोबोर मोजां थास'फोरखौ संनानै जाबोब्ला नादों जों बांसिनानो नादों संनानै जायो जों थास' थास'खौ थास' बेदरखौ जोबोर मोजां जायो लोगोसे जों थास' बिबाराबो जों अमा बेदरजों लोगोसे नादो नादो संबाल' जोबोर मोजां जायो आरो जानो थाखाय बेफोर आर जोंनि बर'फ्रा बांसिन बे हाग्रा बंग्रायाव बेफोर थास' दिंखिया आरि लाइ लाफा मैगंफोरफोरखौ खानानै बांसिन जायो आरो जोंनि बर'फोरा जानो मोजां मोनो आरो बेफोरखौ गासिबो अर्गेनिकखायनो जानो मोजां मोनो आरो आरो जोंनि बर'फ्रा गोबाङानो जायो बे बेफोरो मैगं थाइगंखौ
नंगौ नंगौ
आरो लोगोसे जोङो जोंनि बर'फ्रा बेदर बेदर होनबोलाथ' जोंनि बर'फोरा अमा बेदरखौ बांसिन जायो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्राय अमा बेदरा जोंनि बर' बर'नि आंगो बुंनो थांबोला अमा बेदर होनब्ला बर'फोरनि मुङा फायग्रोयो
औ
अ लोगोसे अमा बेदर जा अमा बेदर दं जोंनिया लोगोसे हांसो लकेल दाउ बेफोरखौ बांसिन जायो आरो आरो नाथाय जोंनि बर'फोरखौ बोरमाखौ जानाय बेखौ नुवा जोङो बांसिन आथा जोंना बेव अमा दाउ हांसो बांसिन जानाय थाङो आरो जोंनि बर'फोरनि न'खराव आरो बे अमा दाउ बेफोर नाफोरखौबो जोङो बेफोरबायदिनो दहाय बुंनाय बायदिनो नारजि मेस्था नाफोरफोरखौ जोङो बांसिन बांसिन फिथिख्रि ना मावा नाफोरखौ जों बांसिन मेस्थाजों संनाय जानायखौ नुनो मोनो रुदबनानै आरो मालाबाफोर जारि बिलाइदो मालाबाफोर ना गिदिर जेरै हल ना हल ना गोरि ना सेंनाफोरखौ जों बांसिन थाइगिर फिथाइ फोरदो रोसि बानायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै जोंबा जारि जारि बिलाइ जोंनि बे हाग्रा बंग्राानिफ्राय मोनो बे जारि बिलाइखौ जोङो दाउ फिसाफोरजों रुदबना जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जों गोबां गोबांनो जायो जोंना रुदबनानै
नंगौ
नोंथांमोननिथिं बिदि जायोना जाया जारि बिलाइखौ ना बेदरफोरजों
औ नंगौ नोंथां औ बेखौ माने गोबां जायगायाव जारिबो बुङो ओमफ्राय खायफा खायफा जायगायाव जोङोथ' उसुमै होननानैबो मिथिनानै मोनो आरो नोंथां बेखौ जोङो औ बेखौ जोङो जायो नाजों नाजोंबो जोङो ना गोरलैफोरजों बा ना गोथां जों बेखौ जोङो रूदबनानै जायो बिनि अनगायैबो जोङो न'नि दाउजों जोङो सिथारनानै जों बेखौ बेजोंबो जोङो बिदै लोङो एबा जोङो बिदिनो रूदबनानै जायो माने बेफोरो मोनसे मोनफा-मोनफा मुलिनि खामानि होयो होननांगोन आरो नोंथां बेखौ खौ माने बेखौ जोङो मालाबाफोर जोंनि गारामाफोरा खोलाबोब्ला खोलाबोबा ओमफाय लोमजा साजो बा गगा मोनोब्ला माने बै जारि बिलाइखौ एबा उसुमै बिलाइखौ जोङो खाना लाबोनानै न'नि दाउ फिसा बा दाउसा फिसा बुथारनानै बेजों थार माने बानलुफोर गोसा होनानै बालु संख्रि गोसा गोसा होनानै जोङो बेखौ रुनानै बिदैखौ लोङो लोङो आरो ओमफ्राय बेनि बे बिगाबखौबो जोङो जानानै होयो माने बिदि जायोब्ला जोङो एसे माने मा बै गगा मोननायनि फ्रायबा एसे लोमजा साजा जानाय ओमफ्राय जोङो एसे माने औ एसे बारग'नो बा एसे आराम मोनो आरो जों बेबायदि-बेबायदि जायो आरो बे जोंनि गेजेराव जोंथ' बयबोआनो बेफोरखौ बेबो जायो नङाहोमबा नोंथां जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बयबो मिथियो बेखौ जों माबायदि जानांगौ माबायदि खामानि होयो बेखौ औ नोंथ ां बिदिबा जोङो सावरायनायखौ बेयावनो
अ जागोन-जागोन नोंथां समा जाबाय दे नोंथां दे होमबालाय